हेलौ
हेलौ खुलुमबाय नोंथां। ओ ओ गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ बे समाव आङो नोंथाङा जुदि आंनो दसे सम होनो हायोब्ला आङो मोनसे आयदाखौ लानानैसो नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो
अ आं समखौ होनो हागोन नोंथाङा बुंदो
औ दे बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि जि आथिखालनि बेफार फालांगि बे बेफार फालां गिनि सायावनो मोनसे आयदा लानानै जोङो सावरायलायनि नामा नोंथां
औ औ जागोन
ओ बिदिब्ला ओ बेफार फालांगि बेनि सायावनो आङो फंनैसो ओ बिबुंथि लाखिग्रोनोसै नामा नोंथां
औ लाखिजागोन
औ दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ' जों आथिखालाव बा दिनैनि समाव जोङो माने गोबां मानसिखौ मानसिफोरखौनो माने बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गोदो गोदायनि समनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला एसे आलादा आरो दा समनि बा आथिखालनि बेबायदि बेफार फालांगिनि खोथाखौ बुंनो थाङोबा एसे आलादा एबा गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय ओ आथिखालाव एबा दानि दिनाव गोबां मानसिफोरानो गावबा गावनि न'खर संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय एबा गावबा गावनि आथिङावनो गसंनो थाखाय माने बेफार फालांगिखौ माने गावनि जिउनि बाहागो होननानै मोनसे ओ साननानै लायो आरो दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दिनै ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो गोबां मानसियानो बायदि रोखोमनि बेफार फालांगिखौ खालामो जेरैहाय जोङो बुंनो नांगोन जोंनि लाइमोनफोरनि बेफार फालांगि खालामनाय आरो गोदो गोदाय जाय बिथांमोना एसे बैसोगोरा जाबाय बिथांमोननि बेफार फालांगि खालामनाय जोङो बेफोरावबो फारागथिखौ नुनो मोनो
औ औ
ओ गोदो गोदायनि बा एसे बैसो जानाय जाय बिथांमोना बेफार फालांगि खालामदों हयथ' बिथां मोना जेरैहाय मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो दाउ अमानि बे फार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मो नो बेबायदिनो खायसे माने जोंनि गेजेराव ओरैबो दङ जाय औवानि बायदिसिना ओ आगजु आगजु बानायनानै माने बैफोरखौबो फाननाय ओ खौ बेफार फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो नाथाय आथिखालनि जि लाइमोनफोरनि बेफार फालांगि खालामनाय बियो एसे ओ आलादा आरो जेरैहाय जोंनि आथिखालनि ओ गोबां लाइमोनफोरानो दिनै ओ सोलोंथाइ गोनां नङा होमबा नों थां ओ दा गोबां लाइमोनफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाय बिथांमोना सोलोंथाइ लानानै दिनै सोरखारि साख्रिखौ मोननो हाथ'वाखै एबा सोरखारि साख्रि लायाखै बिथांमोनाबो दिनै गावबा गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय ओरैनो जिरायनानै थायाखै दिनै बिथांमोनाबो माने माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय आथिखालनि लाइमोनफोरनि बेफार फालांगि खालामनाया जाहैबाय फार्स् टाइमावनो जाबाय जोंहा इन्टारनेट दिनै इन्टारनेट जोंबो गोबां लाइमोनफोरखौ जों बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जेरैहाय सासे लाइमोन ना ओ सासे लाइमोना कम्पिउटारनि सोलोंथाइ लानानै दिनै कम्पिउटारनि बा होननानैबो जोंङो बेफार फालांगिखौ खालामनाय नुनो मोनो बेबायदिनो आथिखालाव गोबां माने लाइमोनफोरा कम्पिउटारनि मोनसे गला होनानै बो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों बेजों लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो खायसे जोंनि ओ ओ लाइमोनफोरा मा दानि-दानि गोदान जुगनि दानि आथिखालनि गाननाय जोमनाय जेरैहाय दड्रेस गोदान गोदान मडेल बेबायदि दड्रेसफोरनिबो जोंङो माने बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरोबाव आरोबाव ओ दानि लाइमोनफोरा माने ओ दानि जुगावथ' जोंहा मबाइल नङाबा माने जेबो खामानियानो जाया नङा हबा नोंथां जो गैबो माने इन्टारनेटजोंनो दानि ज जग खामानिखौ मावो बे लेखायै मबाइलफोर गला होननायखौ जोंङो नुनो मोनो बेबायदिनो दानि लाइमोनफोरा जुगजों गोरोबफानानै एबा आथिखालनि समजों गोरोबफानानै माने गोबां बेफार फालां खालामनायखौ जों नुनो मोनो दिनै ओ बेफार फालांगि होनना बुङोबा खालि जों लाइमोनफोरखौल' बुंबाबो जानाय नङा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां बां माने बर' सुबुंफोराबो माने बेफार फालांगियाव नांजाबफानानै दङ नाथाय ओ जोंङो बुंनो नांगोन जोंनि बाजार जोंनि खाथि खालानि बाजारफोराव हाथायफोराव जों थाङोब्ला जों नुनो मोनो बेवहाय माने गोबां आथिखालनि आइजोफोरखौबो जोंङो माने बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जेरैहाय दानि जुगनि आइजोफोराबो जेरैहाय दाउ गोदानानै फाननाय अमा गोदानानै फाननाय नाय मैगं थाइगं फाननाय साहा गला होनाय बेबायदिनो माने आइजो माहारियाबो बेफार फालांगियाव माने जिरायनानै थायाखै एबा सिं जानानै थायाखै बे खोथा बखौबो जों बे समाव मख'नो नांगोन नंङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां
जोंङो जोंनि लाइमोनफोराबो माने समजों गोरोबफानानै ओ बेबायदियै माने खायसे खोथाफोरखौ साननो रोंबाय जाय समाव जोंङो दिनैनि समा जोंहा जिरायना थानायनि सम नंङा बेखायनो बै समफोराव जोंनि लाइमोनफोरा फरायखांनायनि उनाव अबाव फरायखांनायनि उनाव एबा जेब्ला गावनि फरायनाया बि ए कमप्लिट जाबाय बा हायार सेकण्डारि कमप्लिट जायब एबा एमे कमप्लिट जाबाय बा खायसे खायसे जोंनि फरायसा गथ'फोरा रां रुफानि आंखालावबो जोंङो माने ओ गोबां सोलोंथाइ लानो गोसोब्लाबो जों सोलोंथाइखौ लाजोबनो हाया नंङा होमबा नोंथां दिनै दिनै जोंङो माने ओ गोबां सोलोंथाइ लानो गोनां जायोब्ला एबा माने जोङो बिए एम ए जुदि कमप्लिट खालामनो गोनां जायोब्ला जोंहा गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो बेखायनो खायसे न'खर फोर रां रुफा होनो हायैनि जाहोनाव जोंङो फरायनायखौबो दोनथ'नो गोनां जायो बैफोरबायदि फरायसाफोरा दिनै फरायनायखौ दोनथ'नानै माने आलादायै जोंङो कम्पिटारनि स सोलोंथाइ लानानै बा मायाबा मोनसे जोंङो मेकानिकेलनि बागै सोलोंथाइ लानानै जोंङो माने ओ बै फरायसा गथ'फोरखौ एबा जाय लाइमोनफोरखौ जोङो माने कम्पिउटार दखान होनाय खौ नुनो मोनो बायदिसिना मेकानिकेल दखान होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि माने दखान होनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो दिनैनि समनि लाइमोनफोराबो बेफार फालांगियाव जिरायनानै थायाख नानैजों बुंनो नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां ओ गोदो गोदायनि स समाव जोंङो गामि ओनसोलाव जोंनि आबै आबौमोनखौ जोंनि ओ आइ बाबामोननि समावसो माने-माने बे फार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोन नाथाय गोदो गोदायनि समाव माने बेबायदि लाइमोन बैसोनि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बेफार फालांगिखौ जोबोद खम खालामोमोन आरो गोदो गोदायनि समाव नाथाय सुबुं माहारिया बांनाय लोगो लोग नो जोंहा गोबां माने ओ बिबांनि ओ थाखा फैसाफोरखौ जोंङो माने ओ बुथुमनो माने एसे गोब्राब जायो आथिखालनि समफोराव जेरैहाय जोंहा आबाद मावनो थाखाय जोंहा हानि बिबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बेफार फालांगि खालामनायनि थाखाय जों आथिखालनि जुगाव गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि ओंखारनायखौ नुनो मोनो बेखायनो आथिखालनि सुबुंफोरा माने ओ जायखिजाया राहायै जायखिजाया मोनसे बेफार फालांगिखौ माने बजबना लानानै बे बेफार फालांगि खौ माने ओ बेफो बे बेफारफालांगिजोंनो माने गावनि आथिं गसंलांनायखौ जों नुनो मोनो दा बे समाव आङो नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो बिबुंथि खोनासंनो लुबैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै आं जोंनि ओनसोलनि बागै आं जि नुदों खोनादों बे खोथाखौ बुंबाय। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि लाइमोनफोर बा जोंनि गोदो गोदायनि मानसिफोरनि बेफार फालांगि खालामनायखौ औ आङो मिथिनो लुबैदों बेखायनो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि बागैबो बे बेफार फालांगिनि सायाव आंनो एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां?
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनि ओ बे गुरै रावजों फोरमायनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ आं जोबोद ओ मोजाङै खोनासंदों आरो बुजिदों। आरो नोंथांनि बुंनायफोरा थारैनो ओ जोबोद आरजाथाव, लोगोसे आङो जोंनि गामिनिनो ओ माखासे फालांगियारि ओ सिस्टेमखौ बा ओम आखुथायफोरखौ आं खोन्थानि।
ओ बिनि सिगां आङो ओ दसे सम जारिमिनाव थांग्रोनि। अब्ला जोङो जेब्ला बेफार फालांगिनि बाथ्रा बुङो जोंथ' दासो जोङो रांखावरिजों सोलाय सोल' खालामनाय जायो। दा बिनि सिगाङाव जोंनि बर' हारिमुवानो जा गुबुन हारियानो जा ओ गुबुन सुबुं फोरानो जा सिगाङाव जोंहा रांखावरि गैयामोन बिनि सिगाङाव बा रांखावरि ओंखारनायनि सिगाङाव जोङो मुवा दों मुवा सोलायनाय जायो जायखौ ओ बेखौ सोलाय सोल' खान्थि होननानै जोङो खोनानो मोनोमोन। जोङो ओ बिजाबफोराव ओम मोजाङै बा फरायबोनो मोन्दों बा ओ द' थाखो बा स्नि थाखोफोराव फालांगि सिस्टेमखौ जोङो ओरैबायसा मोजाङै ओ फरायनानै जोङो बुजिनो मोनबाय जे फालांगि सिस्टेमा सि सिगाङाव बोरैमोन आरो दायो बोरै सोलायलांखो, जेब्लानिफ्राय रांखावरिया सौफायदों नोंथां, जेब्लानिफ्राय रांखावरिया सौफैदों जों गोबां रोखोमनि बेफार फालांगिखौ जों नुनो मोनबोदों। दा ओ जेब्ला जोङो ओ बुङो जे सासे लाइमोन एबा सासे बोराय मान थिया जेब्ला बेफार खालामो बे थारैनो गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामा नागिरनानैसो सो बेखौ खालामनाय जायो। आरो ओ मोनसे गुबैयै बाथ्राया जाहैबाय नोंथाङाथ' मिथिखागौ दानि जुगाव गोबां मानसिफोरा बिजनेसमेन ओंखारबाय बिजनेसमेन जायखौ बुङो जोङो बेफार फालांगि खालामग्रा मानसि। जों गोबां नुनो मोनो साख्रियाल बा साख्रि मावनायफोरनिफ्रायबो बांसिन रां आरजिनो हानाय मानसिफोर। जायहा डिग्रियानो गैया बा सोलों थायानो जानो हागौ हायार सेकेणडारिसिमल'। बा सोरबा एम ए बिए होफ्रामनानैल' दोङो, दा बिसोरबायसा मानसिया सोरकारि साख्रिफोरखौ नागिरना मोनाखै नाथाय ओ बैफोर फालांगिफो फोराव बांसिन गोसो होनानै बिसोरो सोर कारि साख्रि मावनायनिफ्रायबो बांसिन रांखौ आरजिनाय जों नुनो मोनदों।
नंगौ नंगौ।
जों थारैनो मिथियो जे बेफार फालांगिया जोंनि ओ ओ सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखायल' नङा नाथाय साख्रियालफोरनि थाखायबो जोबो द गोनांथार मानो होनब्ला सासे ओ साख्रियाल माव मानसिया ओ थारैनो बियो सा फाख्रि मावनानै ओ बेफार फालांगिखौ खामाब्लाबो साख्रि मावनानै बियो रांखौ आरजिगोन नाथाय गा गावनि जानाय मुवा बा नांगौ मुवा आरो बे जि जोमफोरखौ अबावनिफ्रायथ' बायो? बा अबावनि फ्रायथो बुथुमो बे थारैनो गावनि रांखौ सासे बे फार फालांगि खालामग्रा मानसिजोंसो सोलायनानै बियो बायस'यो। अब्ला बेफार फालांगिया सासे सरासर सनस्रा मानसिनि थाखायल' नङा बा सा बियो साख्रिआल आ साख्रिआवलाफोरनि थाखायबो जोबोद गोनांथार।
नंगौ नंगौ
गाङलिया बा ओम ओ गामि ओनसोलाव जों नुनो मोनो। गोबां औ। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौसोथ' जोङो दायो नुनो मोनला एफा मानो होनब्ला बिसोरो जानो हागौ ओम फरायनायाव सोरबा नांथाबदों सोरबा मिउजिकफोराव नांथाबदों दामनाय देनायफोराव दा जोङो नुनो मोनो। दा आथिखालनि आइजोफोरा गोबां ओ जोङो बजारफोराव बा हाथाइफोराव फाननायखौ जों नुनो मोन सोरबा आलु फानगोन सोर बा कबि बान्दाकबि थाइबें सोरबा ओ सामब्राम माल नु बिफोरखौ बिसोरो खम दायाव बायस'नानै बा गावगाय दोननो न'आव गायनानै बिसोरो बजाराव फान फैयो बा हाथायाव फानफैयो गावसोरनि नांगौफोरखौ सुफुंना लानो थाखाय।
नंगौ नंगौ
जों थाहैनो नायबिजिरना नायोब्ला बेफार फालांगिया ओरैबायसा ओ बिहोमा होयो दानि जुगाव बिसोरो ओ सोरबा सोरबा ओ जों जोबोद नुनो मोनो दानि जुगाव बा बेफार फालांगि मावनायाव जों बर' हारिम उम खौ ओ एसे खमसो नुनो मोनबावो बिनिफ्रायबो बांसिन जों सोर खौ नुनो मोनो मुसलमानफोरखौ मुस्लिमफोरखौ सेरेंफोर
नंगौ नंगौ नंगौ
ओरैबायसा मोजां बेफार फालांगिफोराव नांथाबो बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामो बिसोरो गारिफोराव दैखोना लाबोयो सोरबा थेलायाव दैखोना लाबोयो। आरो बिसोरो गोबां खम दामाव हरेक उम मा ओ हरेक मालफोरखौ बिसोरो मा खालामो गामि गामि थांनानै साइकेलफोरजों बा बेटारि अट'फोरजों आरो दैथिं बायो बेफोर बायसा सिस्टेमखौ जों नुनो मोनो अब्ला गोजोनथाव बाथ्रा दानि गावबो जेसेबां खस थ' खामनानि खामनायनि गेजेरावबो बर' हारियानो जा गुबुन हारियानो जा बिसोरो ओ बेफार फालांगिखौ दासिमबो बा जोबोद गोसो होनायजों लोगोसे बिसोरो मावो जों नुनो मोनो दानि जुग